हेलौ नोंथां
औ गिबि गिबियावनो औ - औ जेनेबा गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथां होनदों
औ नोंथांङा आंनो द दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांङा आंनो दानिदिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन
सावरायनजागोन नोंथां
औ दा आं गिबियावनो जागायग्रोनोसै नोंथां
औ
औ बैसागुआ जेनेबा आसामनि बर' सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बयजोंबो अनसायजानाय फोरबो बियो बोसोरफ्रोमबो एप्रिल दाननि गेजेराव जेनेबा बर' गोदान बोसोर आरो उदां बोथोर फैनायखौ बरायनो थाखाय फालिनाय जायो नंगौना नोंथां
औ - औ - औ थारैनो
बे फोरबोआ गोजोननाय देंखो मोसानाय जेनेबा दोरोंङारि जाग्रा आदार आरो न'खरनि जथायफोरजों बुंफबनाय बियो मोनसे ओरैबायदि सम जेब्ला जों गावनि दुखु सुखु बावगारनानै अननाय आरो खौसेथियै जयै रं जायो
औ - औ
औ बेजों लोगोसे जेनेबा बैसागुआ मोनसे धोरोमारि एबा हारिमुवरारि फोरबोल' नंङा नाथाय बियो मिथिंगा आरो आबादनि फोरबोबो जिहेथु औ बांसिन बर' सुबुंफोरा दोरोंङारि महरै आबादनि सायाव सोनारो नालाय बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा बे फोरबोखौ मोजां आबाद मावनाय मोजां सावस्रि आरो जौगाथायनि आर'ज गाबनो थाखायबो बैसागुखौ फालिनाय जायो ।
औ
औ बे फोरबोआ गेदेरफोरनि सनमान जिब जुनारनि फारसे अननाय आरो मिथिंगानि गोरोबलायनानै थानायखौ फोरोंङो आरो ना बैसागु सोदोबा जेनेबा बर' रावनिफ्रायनो फैदों । बैनि ओंथियानो जाबाय बोसोर आरो सागुनि ओंथियानो जाबाय जेनेबा जागायजेननाय नंगौना नोंथां
औ - औ
औ बेनिखायनो बैसागुनि ओंथियानो जाबाय गोदान बोसोरनि जागायजेननाय
औ
बियो जिउआव मोनसे गोदान जागायनायखौ दिन्थियो आर ना
औ - औ
औ आरो फैबाय थानाय जेनेबा बोसोराव मानसिफोरनो गोजोन खुसि जाफुंसारनायनि मिजिं होयो आरो ना
औ औ
औ बैसागुआ बर' हारिनि थाखाय मोनसे हारिमुवारि सिनायथिनि नेरसोन बेयो सुबुंफोरखौ बिथांमोननि दोरोंफोर आसार खान्थिफोर आरो नि उन मोनथायफोरखौ गोसोखांहोयो जायफोरखौ गोबां जोलैनि निफ्रायनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथांना लाखिबोदों आरो ना
औ औ
औ जेनेबा बैसागु फोरबोनि जोनोमाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जाखादोंमोन नालाय
औ औ
औ जेनेबा बर'फोरा आबाद हाग्रा दैमा दैसा जिब जुनारफोरजों खाथि सोमोन्दो थायोना।
औ औ
औ मोनसे आबाद बोथोर जोबनायनि उनाव आरो गुबुन मोनसे बोथोर जागायनायनि सिगां मिथिंगाखौ बिनि बोर होनायनि थाखाय साबायखर बावनो थाखायबो जेनेबा बैसागुखौ फालिनाय जायो। औ आरो बे फोरबोआ बर' सुबुंफोरनि गोरलै जिउ खांनायखौबो दिन्थियो। बियो फोरोङोदि सुबुं माहारिया मिथिंगाखौ मान होनांगौ होनना। मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि जिउआ बिनि सायावनो सोनारो नंगौ ना?
औ नंगौ नोंथाङा नंगौ।
गोबां बर' गामिफोराव जेनेबा बैसागुखौ सरासनस्रायै स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरोना
औ औ
ओ जेनेबा आरो स्नि सानाव मोनफ्रोमबो साननि गावबा गावनि गोनांथि आरो दोरोङारि आसार खान्थिफोर दं आरना
औ औ
जेनेबा फोरबो जागाय जागायनायनि सिगां सुबुंफोरा गाव गावनि न' सिथ्ला सोरगिदिं साखोन सिखोन खालामो।
औ
नांगौ जायोब्ला बिसोर गावनि न'फोरखौ फोसाबो
औ
अ फोरबोआ खाथिसिनाव फैगासिनो फैगासिनो थानायनि थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै थायो आरोना
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
जेनेबा बैसागुनि जों गिबि सानखौ मोसौफोरनि थाखाय बावनाय जायो आरो ना
औ औ
जेनेबा मोसौ बाउनो थाखाय जोङो दिग्लिलिथि हालदै बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोङो जेनेबा नागिरनानै बेखौ हारं मोनसे जिरनानै जेनेबा बेयाव थुनानै जेनेबा फुङाव जोङो मोसौफोरखौ जेनेबा दैमा फारसे लाङो आरोना।
औ औ
औ बेयाव जोङो जेनेबा मोसौखौ मोजाङै थुखैयो औ आरो बिनि मुङाव जोङो जेनेबा आर'ज गाबनानै फैयो आरना।
औ औ
औ जेनेबा बिसोरखौ दुगैखांनायनि उनाव मानसिफोरा गावनि सोलेरखौ साफा खालामो आरो ना खायसे बबेबा गंफोराव थाव फुननानै बिस सोरनो थाजिम गांसो आरो थाजिम आदार जाहोयो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
आबादफोरा गावनि मोसौफोरनि मोजां सावस्रिरिनि थाखाय आर'ज गाबो मानोना बे जुनारफोरा बिसोर जोंनि बोसोर नाङैनो जेनेबा आबाद मावनायाव हेफाजाब होयोना मोसौआनो
औ औ औ
बे खान्थिया जेनेबा जोंनि जोंखौ जेनेबा जिब-जुनारखौ मान होनो आरो जोथोन लानो फोरोङो आरोना
औ औ
ओमफाय बिनि उननि सानफोरखौ जोबोद खुसियै फालिनाय जायो जेनेबा सुबुंफोरा गाब गोनां दोरोङारि जेनेबा बर' गस्ला गानो नंगौना जेरै जोङो बुंङो जे आर'नाइ आर'नाइ लायो ।
औ औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा बैसागुनि
औ हागोन नोंथां ओम बैसागु होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा फोरमायलांखादों बैसागुनि ओंथिया ओ
औ
बैनि ओंथिया गोदान ओ ओंथिया जादों बोसोर आरो सागुननि ओंथिया जादों जागायजेननाय नोंथाङा बेखौ एसेबा मोनलांखादों
औ नंगौ नोंथां
आसामनि बर' मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गोनांथार गाब गोनां फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे बेखौ बोसोरफ्रोमबो एप्रिलनि गेजेराव फालिनाय जायो जाय गोदान बोसोर जागायनाय आरो उदां बोथोरनि सफैनायखौ सिनायथि होयो बे फोरबोआ खुसि देंखो मोननाय दोरोङारि जाग्रा आदार आरो हारिमुवरारि हाबाफोरजों बुंफबनाय बे मोनसे ओरैबायादि सम जेब्ला न'खरफोर आरो माहारि फोर ज' जानानै मिथिंगाखौ फालियो साबायख'र बावो आरो गोजोन जौगानाय आरो मोजां फसलनि थाखाय आर'ज गाबो ।
औ
औ ओ मानोना गोबां बर' सुबुंफोरा आबादनि सायाव सोनारो बे फोरबोआ बेफोरबो आबाद आरो मिथिंगाजों ओ खाथि सोमोन्दो दं बेयो ओ गोजाम आबाद बोथोर जोबो जोबनाय आरो गोदान बोथोर जागायनायखौ दिन थियो ओ बैसागुआ ससनस्रायै गोबां सानसिम जायो ओ गोबां सानसि जायोमोन ओ गोदोनि दिनाव थामजि सानालागै जायोमोन नाथाय दानि दिनाव स्नि सानसिमल' जानो हमसै गिबि सानखौ ओ मोसौनि थाखाय बावनाय जायो नोंथाङाबा दानि बेफोरनि फारसे फारसे एसे फोरमायलांदों नाथाय आं एसे फोरमायनो सानबावगोन ओ ओ गिबि सानखौ मोसौनि थाखाय खाय ओ बावनाय जायो नालाय नोंथां गिबियावनो जोङो बेनि ओ बेला जा गाबोन बायसेयाव मख' थुखैगोनबा दिनै बायसेयाव दिनै बायसानि बेलासिबा फुङाव जोङो बायदिसिना ओम बुथुमो जेरै फानथाव दिगलिलिटि थाराइ पानेलाव ओ हा हालदै ओ बिदिनो बायदिसिना बुथुमो आरो नोंथां बेखौ बुथुमनानै गाबोन मोखौ थुखैगोन नालाय गाबोन जेनेबा गाबोन बायदियाव फुङावनो सिखारनानै ओ बेफोरखौ हानानै माला सुनानै बेखौ ओ बेनि सिगां ओ जा ओ न'खरनिफ्रायान आ थौआव थानाय हांगार बे हांगारखौ होख'नानै ओ मोन गनखौ फिसा फिसा थुख्रा मोनथाम बा बाय गेदेर गनखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै ओ मोनथामखौबो खा थाबनानै मोनसे गय दुनाखंखौ हानानै जेनेबा बेखौ खुरै बायसा बानायना लानानै हाय बेयाव बेवहाय ओ थाव एसे ओ हांगार एसे होनानै दा थौनिफ्राय हगारनाय हांगार बेखौ होनानै जोङो मोखौनियावाहाय फ'था फोननाय जायो गोदोनि दिनाव बुंनाय जायोमोनदि जा मोसौनियावहाय फ'था फोननाय बे फ'थाखौ फाननायखौ नुनानै जा मोसा सिता मोसा बिदिनो बायदिसिना जा मोसौखौ जाय जाग्रा जुनार बिसोरो ओ गिनानै खारो होननानै जोंहा जोंनि आबै आबौमोना फोरमायलांदोंमोन ओ दानि दिनावथ' बेबायदि मोसौ जानाय मैसो जानाय बेबायाददिखौ खम नुनो मोनसै आ मानो होनबा जोंनियाव हाग्रा बंग्रायाबो खम जालांबाय जिब जुनाराबो ओ खम जालांबाय नालाय नोंथां औ बेबायदिनो होन दा नैथि सानावथ' ओ नैथि नैथि सानाव जायो ओ सुबुंनि बैसागु ओ बै सानखालि फुङावनो बै सानखालिबो फुङावनो सिखारनानै जाओ गोदान जि जोम गा नाय गामसा फालि बिदिनो बायदिसिना लानानै जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खांनायनि उनाव
औ
आ
औ औ
गोदोनि आबै आबौमोनहा निजेनि बिमा बिफा, आबै आबौ गासैखौबो
औ
बुहुद आरो साबायखर बावो बिदिनोसै आरो नोंथां औ मानसि फोथायोदि जुनारफोरखौ जोथोन लायोब्ला बोर आरो मोजां खाफाल लाबोयो होननानै बेबायदिनो आ बिमा बिफाखौबो जोथोन आरो बिबौ बिबैखौबो जोथोन लायोब्ला मोजां खाफाल लाबोनो हायो होननानै फोथायनाय थायो आरोना नोंथां
बयबो थाब सिखारनानै साफा आरो गाब गाब गोनां दोरोङारि जि जोम गानो आरो गेदेरनिफ्राय बोर लायो ओ बेखौथ' आं फोरमायलांखा बाय नों थांनाय एसे ओ बेनि उनाव बैसागुनि बयनिख्रुइ गोसो बोगथाबनो हानाय बाहागो जादों बेनि दोरों देंखो आरो मोसानाय दानियाथ' गामि गामि जोबोर फांसन फांसन खुङो बे फांसनाव जों नुनो मोनोदि
बैसागोदानाव फांसन होयो बे फांसनाव जों नुनो मोनोदि गिबियावनो उन्दै उन्दै गथ' गथ'सा लाइमोन गथ'साफोरनो बायदिसिना खेला होनाय जायोना नोंथां जेरै खारनाय बारनाय गोलाव बारनाय बेबायदिनो बायदिसिना खेला होननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बैसागु दिन नालाय नोंथां मोसानाय बो जों नुनो मोनो बिदिनो बोराय बुरै मोसानाय खाम सिफुं दामनानै मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बाव मोसानाय जेवजा मोसानाय बिदिनो बायदिसिना मोसानाय खौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव बेबादिखौ बेबायादि खुंनायखौ नुनो मोनाखैमोन मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव एसेबां डेभेलप गैयामोन नालाय नोंथां दानि दिन जोबोर जौगानो हमबाय सिगांनिसाय आं बुङो सानो सिगांनिसाय दानि जुगा जोबोद जौगानाय लामायाव दं होननानै आं सानो आरोना नोंथां बेखिनियानो
औ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबायना
औ जाबाय नोंथां
औ दा नोंथां